हेलौ।
औ नोंथां ओंखारदों ना हेलौ।
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा दायो?
मावाखै नोंथां नै जाखोनानै दसे जनानै दं आं ननि लांगोनायावनो।
अ हौ हौ। मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना ओइ माने जोंना दिनै हाथाय दं नालाय फुंनिफ्रायनो जायो दहाय अमा बेदर लायदोंमोन बे बेनो आलुजों बाजि संदों। अ नोंथांमोना जाखांबाय नामा?
नोंथाङा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां दायो?
ओहो मावाखै मावनायाथ' रायलायनो हागोन हागोन दे।
अ नोंथाङा अब्लालाय दसे समनि थाखाय औ नोंथां नोंथाङा अब्लालाय दसे सम
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिबालाय आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायमोन आङो नोंथांजोंहाय ओ गुसुङै मोनसे मोननै खोथासो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ मा खोथा बे?
औ खोथायानो जाहैबाय ओ गोदो गोदायनि सल'बाथानि सायावसोमोन आरो नोंथां।
आरो ना?
औ।
औ हागोन हानाया।
औ सल' बाथ था बुङोब्लाथ' मिथिनो हाखादों बे नोंथाङा।
औ नंगौ।
बिदिनो सल'खौथ' जोङो गोदो समनिफ्रायनो खोनाबाय थायो खोन्थाबोनाय जोंहा आबै आबौमोननिफ्राय ओ बिमानि राव फुंनिफ्राय बिदिनो ओ ट्रेन्सफार जालांनाय बा नाय गोदोनिफ्रायनो बिदिनो गोब गोबां गोबां रोखोमनि ओ मोजां गाज्रि काहानिबो थायो बा सल' होनसै। दा बेनि सायावनो आङो औ औ। बेखौनो आङो गुसुङै औ औ नोंथां बेखौनो आङो गुसुङै फोरमायनो नाजानोसै सल' मोनसे।
औ जागोन दे।
ओ सल'आनो जाहैबाय मोस्रोम आरो एसे मोनसे गुमानि आरो नोंथां।
बुंलाय।
माने गोदो गोदोथ' होनला आङो दङमोन जाहैदों आरो बिदिनो मोस्रोम आरो गुमा बेखौ आङो खोनाबोनो मोनदों बिनि काहानि बेव बोद आ
ओं दे फोरमायलाय नोंथां।
ओ सानसेखालि माने गोबां गरम बोथोर जाबाय दं आरोना नोंथां। दा मोस्रोमा दे। बिराद खस्थ' मावबाय दं मानो गोबां खस्थ थ'। बेहा गरम बोथोरबा बिदिनो सानदुं दुंफुनाय समावहाय मालाय ओह जानाय लोंनाय रोगादों खामानि मावदों साफा खालामदों न' स' इजिनो लांलाय लाबोलाय न'आव रोगागासिनो दं आरो माने बे ओ जिहेथु गरम बोथ थोर जोब्बाथाय गोजां बोथोर फैगोन बेखौ सिन्था जानानैहाय गोजां बोथोरनि जानाय लोंनाय जमा दोनखादों आरो न'आव रोगा दों मादों जमा खालामदों लोगोफोर लोगोफोरजों बो ज ज' ज' बिजिनो सिन्था जानानै गोजां बोथोराव माखौ जागोन साननानै बिसोरो खस्थ' खालामगासिनो दं गोलोमदै गदों मा गदों गोबा सान्दुं गोसायाव खामानि मावगासनो दं दैलि सामफ्रामबो ओमफायहाय बिजिनो सानसेखालि मासे गुमाखौ लोगो मोनबाय बिसोरो आ बे मोस स्रोम आरो बिनि लोगोफोर गोबां सान्दुं गोसायाव खामानि मावबाय थानायाव लोगो मोनदों जाहैदों आ सानसे समखालि दा लोगो मोननानै मा जाहैखो बुंबाय बे जिहेतु गुमायाहाय बिजिनो दामग्रा मोनसे थायोमोन। बे दामग्रा मोनसेखौ लानानै दामनानै मेथाइ खनखा बायसो थादों माने रोनाव मावनाय बायदिस खोना हरद दों आरो मोस्रोमा दा बे गुमाया मेथाइ खनबाय थादों गावनि दामग्राखौ लानानै दा नानै ओमफाय बिजिनो मेथाइ खनबाय थानानै एसे एदाव हरबाय मोस्रोमफोरखौ इदिनो गुमनायाहाय दाउनाया जाहैबाय ओ नोंस सोरो मासि गरम बोथोराव मासि खामानि मावफुबाय थाखोरा दसे जिराय फै होनबाय आरो गुमाहाय ओमफ्राय बिसोरो मोस्रोम राहाय ओ रिफ्लायाव जेबो होआसै
औ
फैगौ समावसो गम मोनगोन जिल' बुंबाय आरो। मोस्रोमनि लोगोफोरा
औ
दायो बिसोरो गावसिनि खामानियाव फकास बा बिजिनो खामानिजों खामानि लाखिबाय फात्ता होआसै बारा औ औ बारा फात्ता होआसै मोस्रा ओ बे माबाखौ गुमाखौहाय मेथाइ खनग्रा गुमाखौ दा बिजिनो रोगाबाय रोगाबाय रोगाबाय बुरजा जाबाय बिजिनो गोबां गोबाव सम थांनाय जाहैबाय थांगोन जाबाबो जोबा जाहैबाय इदिनो गोजां बोथोर जोबजासिमथ' ओ थिखि खागोन बायदि जाहैबाय इसोरो रानाय जानाय लोंनायफोराहाय आरोना नोंथां। दायो ओमफाय बिसोरो रोगाखांबाय जाहैबाय उम माल माथा बा जाग्रा लों ग्रा बुस्थुफोरखौहाय गावसिनि न'फोराव बा इदिनो उम गुदामफोराव दायो दोनथ'बाय ओमफाय दा बिजिनो इसोरथ' खामानि मावबाय थायोमोन सामफ्रामबो दा बिजिनो ओ गरम बोथोर गरम बोथोर दिनाहाय लासैनो जोबनो फैबाय ओमफाय जोब्बायबो। जोबनानै दाना मा गरम बोथोर जोबब्लाथ' गोजां बोथोर फैखायो नालाय दानाबा गोजां बोथोर सम फैबाय मोनफैलायबाय गोजां बोथोर सम मोनफैनायावहाय जोबोद गोजाङो ना बाहेराव थानो हाया मानो हाया जायो मोस्रोमफोराथ' ओरैनो खामानि मावना लाखाबाय गरम बोथोरावनो जोबोद खस्थ'यै गोलोमदै गसर गसर खामानि मावबाय रोगाबाय माबाय जाग्रा लोंग्रानि बेबस्था जाजोबखाबाय मालाय न' सिङाव हाबनानै दरजा फांथेना आराम एसेरो जाबाय थाबाय लोंबाय थाबाय सानफ्रामबो गोजां बोथोर जोबजासिम बेनो थांखागोन बिसोरना बिदिबायदि जाहैखानाय दंमोन इसिना रोगानाय माल माथाया जाग्रा लोंग्राफोरा दा माबा गुमैहाय बेहा गरम बोथोराव आराम मथाइ खनलाबायबाय थानानै दंफां साहै जेयाव जेबो खामानि दामानि मावालासिनो थानानैहाय जाग्रायानो बिना उम जाग्रा लोंग्रा होनगोनना जितु बे जेबानो गैयामोन। दा बेनि थाखायनो गुमैयाहाय जायगा जायगा गिदिंनांगौ जाबाय। मोस्रोमफोरनि दरजा बुबाय बायबाय माबा मोनसे हरदो जानो आंनो होननानै गाबख्रावनानै बि बिहार बायबाय ओमफ्राय मोस्रोमफोरा बुंबाय नोङो साला गरम बोथोरावहाय आराम मेथाइ खनबाय थानानै जों नोंखौ मा होनखाया जि आरामावथ थाबा मोनजाया मानसिया ओ बिदिनो ओ मिनिंफुल। मोननैसो बुंबाय आरो
औ औ
बिसोर होनबाय जे जों नोंखौ होनखादोंमोन दा नों मावखा उनावहाय गोजां बोथोर फैगोन। ए बे गुमायासो आलसिया खामोन गोबांनो माने बुहुद अलसियामोन आरोना बुङोबा बिदिनो बेहा मावना लायासै गरम बोथोरावनो। आराम आराम थाबाय थाबाय दा गर गोजां बोथोराव बेहा गोजां गोजांना थैसिगोन। जाहैबाय जाग्रा लोंग्राबो गैखाया रानथाबबाय माबाय। बिदिनो ओमफाय होखारहरबाय मोस्रोमफोरा। जों बिदि अलसिया मानसिफोरो खौ जेबो सहाय होया होननानै होखारहरबाय ओमफ्राय थांनानै
माबायाहाय गुमायाहाय दा जों बे खाहानिनिफ्रायनो सोलोंथि मोनो जे जोङो मालाबाबो अलसिया जानाङा जोङो खामानिखौ मावबाय थानांगौ बेसे हायो एसे बेखौनो फोरोङो आरो जोङो दानो खामानि मावना लाखाबासो जों उन उननि समफोराव आराम से जालांनो हागोन बिदि होननाय
औ
कि आरो बे नि काहानि
दा नों दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायबाय नि खाहानिखौहाय दा आं बुजिनाय बाय बिदिबा बिनि ओंथियानो जाहैबाय बेैज मान औ बेनि ओंथियानो जाहैबाय जेनेबा नोङो बेनि थाखाय ना उन उननि थाखाय नोङो खस्थ'खौ मावनांगौ नङाब्ला नोङो फिथाइ मोना होनाय जाहैबाय आरो दा आंनि आं जेनेबा हमनानै ला नोङो आंहानि खोनथां बेवहाय बुं जे मोस्रोमाहाय मोस्रोमफोरा गोबां थालांदोंमोन उननि फिउसारनि थाखाय उनावहाय रोमैनि फिसाखौ मोनबाय मानो होनोबा मोजां बोथोरावहाय खायसेथ' मा होनोमोनल जानो गोबां खस्थ' जायो नागिरनोमोन थाङा गुसु जायो मावनो हाया दा बेयाव बिसोरो बेबस्थाखौ खालामखादोंमोन मान गरम बोथोराव गावसिनि फिउचारखौ साननानै खस्थ' खालामखादोंमोन दा बेनि थाखायनो उनावहाय बिस्रा जेबो प्रब्लेम फैयासै आरो उसुबिदा फैयासै नैबे गुमनायाथ' फ्राय उनावहाय ओमफ्राय सदरखौ मोननायखौ नुबाय आरो औ होमबाथ मिनिङानो जाहैबाय दा थानांगौ खस्थ' खालामनांगौ जों ओरैनो आबुंनि थालाबायबा जाया बेखारै
दिनफोरखौ खाथायनाङा
हेलौ
औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां दा नोंथांनि ओंथि बुंनायाथ' सैथोआनो गोजा औ
औ आ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंना समबो जानो फैबायमोन नै खोनादोंना
होननांसिगोन खोमा नोंथां गोजोन्थोंसै दे